हेल' अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ नोंथांजों आं मोनसे जों ओ गुबै आयदा लानानैसो सावरायनासो फनखो हरनाय जादों नोंथाङा फ्रियैनो दङना?
औ ओ- ओरैनोसो दङ नोंथां।
अ अ नोंथां नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद मावनायनि सोमोन्दै एबा नोंथाङा माबाफोर आबाद मावदों नामा बेनि नि सोमोन्दै आंनो एसे रायफोनानै होनो हागोन ना?
औ होनो हागोन नोंथां आङोथ' बे समावहाय जेनाखि दाथ' दैज्लां बोथोरबो दा आङो बोथोरजों खाब जा आबादखौ मावनाय जायो आरो दा आङो दैज्लां समावहाय माइ आबादखौनो मावनाय जादों आरो आङो मेसें बोथोर समावहाय बिदिनो मेसें बोथोरनि माखासे लाइ लाफा मुला बेफोरबायदि आबादखौ आङो मावो दा आङो दैज्लां बोथोर जानायलाय दा आङो माइ आबादखौ मावनाय जादों। दा बे माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो आङो नोंथांनि सिगाङाव ओ एसे खेंफोरथि होलांसै नोंथां आ जेनाखि माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो ओ जोंनोहाय ओ माइ जोलैखौ नांगौ जायो ओ जोंना थ' अ माइनि थाखाय हाया ओ सरासनस्रायै जोंना हामा माथा बा ओ ओ एसे दह्लायाव जोंना माइखौ जोङो बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो। ओ दा ओ जोङो जे माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइ जोलैखौ बासिनानै लानाङो। दा बै माइ जोलैखौ बासिनानै लानो थाखाय जोङो ओ जेनाखि गिबियाव मावखांनानै मोननाय ओ माइनिफ्रायनो जोङो ओ मोजां मोजांखौ ब दोननाय जायो बा आथि खालावहाय हाथाय बाजारफ्रावबो गोबां गोजौ थाखोनि जोलैफोर मोननाय जायो बेफोरखौबो नोंथाङा लानो हायो। दा बेबायदि ओ जोलै बासिखांनायनि उनावहाय जोङो बे ओ माइ जोलैखौ जोङो ओ माइज्लि होननानै बुंनाय जायो बे माइज्लिखौ जोङो ओ जेनाखि ओ फाथो बस्थाफ्राव जोङो मोजाङै ओ हरनै बा हरथाम सोमनानै दोननाय जायो दैयावहाय आरो बिनि उनावहाय बोखांनानै दोननाय जायो। दा बेराफारसेथिंथ' जोंनाहाय माइज्लिया रेडि जाबाय आरो बेरा फारसेथिं जोङो ओ माइज्लिखौ सोमनायनि सिगांनो जोङो खोथिया थिलिखौ एसे फोमोननानै लाग्रोखानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला खोथिया फोनो थाखाय ओ हाया मोजाङै मोननाय जानांगौ बेयाव हाथर हाला थानो मोना। ओ बेखौ एवलाय मै होलाय खालामबाय थानांगौ। बेबायदिनो ओ गोदोनि समावथ' जोङो मोसौजों नांगाल जुरिनानै एवोमोन। ओ दाथ' दानि गोनोखोआरि मुगायावथ' ट्रेक्टरजों एवनाय जाबाय थ' थाबैनो फोमोननो हानाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो हाखौ फोमोननानै गुरै खालामनानै ओ जोङो खनसे मै होनानै समान खालामनानै जोङो बेयाव खोथियाखौ ओ होन फोनाय जायो। आरो बेनि सायावहाय आरोबाव खनसे मै बोस्रोनानै होबावनाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो खोथिया थिलिखौ ओ खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। बेबायदिनो ओ जोङो खोथिया थिलिखौ सम सम नायबाय थानांगौ जाहाथे बैहाय दै जमा जानानै थाया मानोना जोंना खोथिया थिलायाव दै जमा जानानै थायाबाथाय खोथियाफोरा सेवलांनो हमो बेनि जोङो नांगौबायदि ओ बे दैखौ दोना लासेनो जोङो ओ हगारनानै होबाय थानांगौ। ओ बेबायदिनो जोङो ओ जेनाखि जोंनि माइ गायगोन जायगाखौ जोङो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालेवनानैबो खारायनानै लानांगौ ओ खारायनानै लाखांनाय नि उनावहाय खोथिया जौनायखौ नायनानै जोङो सामार होला सामार होनांगौ सामार होनाय लोगो लोगो जोङो आलि दाननांगौ। आलि दानखांनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव बर' होनानै जोङो आलि मोजाङै खोनांगौ जायो। मानोना माइ आबादाथ' ओ थोजासे दैनि गोनां थि जायो दै गैयाब्ला जोंना माइ आबादा गाज्रि जायो बेनिखायनो जोङो ओ आलि खोनानै दैखौ लाखिनाया जोबोर गोनांथार। बेबायदिनो जोङो ओ ओम माइ आबादखौ ओ जेनाखि खोथियाया रायो होब्लाथाय जोङो खोथियाखौ फुनानै हाखौ फोमोननानै गायनो हानाय जाबाय आरो। दा बैबायदियै आबादखौ गायखांनायनि उनावबो जोङो ओ से माससोनि उनावहाय माइआ एसे सोमखांबोनो हमो ओ बे समावहाय जोङो ओ बेयाव रजनाय माखासे हाग्रा फोरखौ फुनानै होनांगौ जायो मानोना माइ आबादाव थानाय हाग्राफोरा माइ आबाद खौ खहा खालामनो नागिरो बेनिखायनो बैफोरखौ फुनानै साफा खालामनानै बेयाव ओ माइआ जाहाथे ओ मोजाङै जानो हायो बि नि थाखाय जोङो माखासे न'आव बानायजानाय हासार बा रासायनारिक हासार जेरै इउरियाफोरखौ जोङो होनानै ओ माइखौ साबसिनै ओ सोमखांनायाव बा बिसुं खानायाव जोङो ओ बा बैबायदि हासारखौ होनांगौ आरो। ओ दा ओ बेबायदि हासार होखांनायनि उनावहाय जोङो माइखौ नायहैबाय थानांगौ आरो माइआ माब्लाबा एम्फौ जानो हमो दा एम्फौ जानायखौ नुयोब्ला जोङो थाबैनो बेवहाय एम्फौ ओ जानो हायैनि मुलि सारनानै होनांगौ ओ बेबायदिनो माइयाहाय बिबार लायोब्ला बिबारावबो जोङो ओ मुलि सारनानै होनांगौ जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा ओ माइखौ खहा खालामनो हायि बायदि। दा बेबायदिनो जोङो द' मानसो द' माससोनि उनावहाय जोङो ओ ओ माइ आबादा जोंनाहाय मोनहैयो बा दिखांनो हानाय जानानै फैयो। बिबायदिनो जोङो दिखांनाय सम
मायखौ दैखांखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो ओ न'आव जानो थोजासेबाखौ जोङो दोननाय जायो आरो जोङो आग्लायनायखौ ओ ओ फानहरनाय जायो दा बैफोरबायदि फानोब्ला जोङो माइ लायै माइ दामफोरखौ मोननाय जायो बेबायदिनो रन्जित माइफोरा आथिखालाव ओ स्निजौनिफ्राय दाइनजौ बिनि गेजेराव थायो आरो जोसा माइफोरा ओ ओ जिद'जौनिफ्राय जिदाइनजौ बेसिमसो जोङो आथिखालावहाय दाम मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनानै ओ आ जोङो जोंनि
न'खरखौ सुंथानो हायोबा जोङो गोबां माखासे ओ राङारि मुलाम्फा ओ बो मोननो हायो। आरो जोङो बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायनि गेजेरजों ओ मोजाङै जोङो गावनि न'खरखौ दैदेननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
दा आङो नोंथांनावबो जेनाखि आबाद ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा मा मिथियो ओ बा मा मा आबाद मावफेरखो बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां औ ओ नोंथाङा जेरै आबाद माइ आबादनि सोमोन्दै बुंबाय थिग बेदिनो आंबो रबि फसल एबा मेसें बोथोरनि आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बे मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंहा गोबां आबादफोर दङो बेफोरनि गेजेराव दोङो जोंहा मा होनो जोंनि बर'फोरनि जानाय गुबैयै ओ मैगं जेरै जोंहा दोङो लाइ लाफा आरो दोङो फालें। बेबायदिनो धोनजिया बेबायदिनो दोङो मुला बेफोर जाबाय जोंनि बर'फोरनि जाबाय थानाय सानफ्रोमबो जिउआव फोनानै बोसोरफ्रोमबो बे मोनफा मोनफा मैगं आरो नोंथां बेफोरनि अनगायैबो जोङो दंबावो ओ मोनसे आबाद बे जाबाय जोंहा बेसर खाला आरो मथर बेफोरखौबा जोंनि बर'फ गुबैयै फोनानै जायो आरो नोंथां। माने मैगंखौ जोङो बर'फोरा बां बांद्राय बायनानै जाया आरो गावनो गाव दिहुननानै जायो नालाय नोंथाङा बि खालाफोरा जाहैबाय जोंना बोसोरारि ओ मा होनो बोसोरफा गाहाम दोन्नानै जानो हानाय मेगंआनो जाबाय नोंथां दालिफोराबो नोंथां। बेफोर मैगंखौ फोननानै जायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा बेसर दङ बेसरा जाबाय जोंहा थाव। थाव दिहुननो थाखाय जोंहा बेसर नांगौ बे बेसरखौ दिहुननो थाखाय जोंहा माबोरै मोनगोन बे बेसरखौ बेखौनो जा फोनांगोन आबाद मावनांगोन। बे बेसर आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय आरो। बे बेसर आबाद मावनो थाखाय जोंङ गिबि जों बोथोरजों लोबबा लाखि खिनानैसो मावनांगोन दा बोथोरखौ नायनानैसो मावनांगोन माने बे सम आरो बोथोरजों गोरोबफानो हायाबा बे जों बेसर आबादखौ जोङो मावफुंनो हाया एबा जाहोनो हाया आरो जोंहा नुकसान एबा लसनि गोनांथि गोनां जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंहा बेसर फोनायनि गुबै टाइमानो जाबाय जोंहा दिडिसेम्बर आरो नभेम्बर आरो। नभेम्बर डिसेम्बर बे बे मोननै मान्थाव जों बेसराव गुबै फोथारनांगोन अब्लासो मा जोंहा बेसरा आबुङै मोजां जागोन। आरो बेनिखायनो मा जोंहा बे डिसेम्बर नबे जेब्ला माइ हाख्राङो अब्ला माइ आबाद फोथारखौ जोङो नारायखौ टेक्टरजों एवख्लायग्रा लानांगोन बे एवख्लायखांनायनि उनाव जोंहा खेबनै खेबथाम एवनांगोन एवखांनायनि उनाव जोंहा बेसर आबाद बेसर मा बेसर फैगोन जोङो बेखौ जों साख'नांगोन जों हाइब्रिद जोलैनि बाहायब्रो जोलैनि मा होनो बेनिफ्राय लकेल एबा लकेल प्रेसर बिदांखौनो नागिर जोंहा बांसिन बेनि गुबुै जोंहा बेसराव लकेल बथोरखौनो फोनखौ नु मोनो। मानो होनोबा जोंहा हाइब्रिद फैयोबा जोंहा बिनि जेबो थि रोखाथि गैया बेयो मा जागोन मालाबा दसरा मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानांगौोन बेनिखायनो जोंहा फोबाय थानाय गामियारि बिधान एबा लकेल बिधानखौनो जों नायागिरनानै फैनाय जायो बे नो थाखाय जोंहा बि बिघायाव खमैबो से खावसे केजि बेखौ नांथारगौ आरो नोंथां। बेखौ होबा जोङो बेसरा मोजां रोजोब जायो आरो नोंथां बेनिखायनो मा होनो बे बेसर आबादखौ फोनो थाखाय गिबियाव जोङो हालेवग्रोना लाखा लाखानायाव जों बेयाव गोां हासार होनांगोन जेरै जोंहा गोबोरखि हासार होन नाबाथ' जोबोद मोजां। आरो बेयो बेनि गेजेरजों आरो जोंहा रासायनारि हा सार दङ जेरै जोंहा मा होनो दिउ पि दङ पटास दोङो इउरिया दोङो आरो बिदिनो सुपार दोङ सुारखौथ' जोंहा बिगासेआव बेस्ट बेनो होनांगौ अब्लासो मा बेसरा मोजां जायो आरो बेसर बारा होनायाव जोंहा हाया जेबो खहा जाया बे हायाव जोंहा सुै थायो नालाय सुनाया हाखौसो मोजां खालामो आरो बेखायनो जोंहा सुपारखौ होथारानांगौ बेसाबनि थाखाय माने जोंहा मा बेमार जाया आरो। बे बेसर आबादा बेबायदिनो जोंहा बेसरखौ हालेवनानै खेब्रै हालेवनानै फोबाय फोखांनानै जोंहा जेब्ला बेसरा सप्ताहसे जायो अब्ला बिलाइआ गेदेर गेदेर जाबोयोब्ला बे सप्तासेयाव जोंहा मुलि होनांगोन मानो मुलि होनांगा बेसरा थाबनो देरखांनानै बिलाइआ गेदेर गेदेर जायो बिनि थाखाय मुलि होनांगोन बे मुलि होनाया जाह मा होनो त्रिसल मुलिखौ नांगोन होनोमबासो त्रिसुखौ होा बे बिलाइया गिदिर गिदिर जागोन। बेनि उनाव जोंहा फन्द्र' दिन जायो फन्द्र' दिनबा जोंहा बेवहाय म होनो एमफोनि मुलि होनांसिगोन मा होनो जाहाथे बिलाइखौ बुसिनग्रा एम्फौ एनलाया जाया बेनि थाखाय जोंहा मा होनो गुसेंग्राय मुलिजों भिटामिन होनांगोन बेयाव। माने थाबनो गिदेर गोलाव जानायनि थाखाय नङाबा बेसरा थाबनो गिदेर गोलाव जाया आरो नोंथां। फिसा फिसा जाना थायो। बेबायदिनो जोंहा जेब्ला नैजि सान जायो अब्ला जोंहा बिबार लागोन अब्ला जोंहा हाखौ नायनानै जोंहा हाया गोरानबा जोंहा दै होनांगोन दै होनायनि गेजेरजों जोंहा बेसरा जोबोद मोजां आरो गोजौ गोजौ जाबगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला मास मोनसे जायोब्ला जोंहा बिबारा आबुङै बारगोन अब्ला जोंहा सप्तायै सप्ता ज मुलि जोबा थानांगोन बिबारनि मलै एम्फौनि मलै बिदिनो मेवानि मुलि होबाय थानांगोन अब्लासो मा बेसरा जोंहा भिटामिन होनांगोन बेसरा आबुं जागोन बेै बिबारनि मुलिनो जोंहा बिबारा मोजां गेवलां गोथां जागोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा जेब्ला बैजिबा सान जायोब्ला जोङो फिथाइया थाइगोन अब्ला ब्रैजिबा सानाव जोंहा मा होनो गोबां मुलि आरो सानफ्रोमबो खस्थ' खालामनाङो आरो माने सप्ता सप्ता मुलि मुलि होबाय थांसिगोन जेब्लासिम स्निजि सान जाया बेसिमलागै जोंहा मुलि होनांगोन औ बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला बेसरा गुजि जायोब्ला जोङो फुनानै बेखौ न'आव लाना फैनायनि सम जाया नोंथां। न'आव लाना फैनानै जोंहा बेखौ मारा होनांगोन माराखौ बेगरखौ जोंहा ओ मोननायखौ जोंहा फाननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो फाननानै जोंहा गोबां रां थाखा खामायनो हागोन। आरो जोंहा थाव फेरनानैबो न'आवबो जानो हागोन। थावखौ मि-मिलाव लांनानै आरो फाननोबो हागोन। बेबायदिनो बेसर फाननानैबो गोबां रां एबा मुलाम्फाखौ आरजिनो हायो नों बेनि अनगायैबो जोंहा बेसरजों गोबां मुलाम्फा जायो बेै ओंखारनाय साबाजों जोंहा ना फिसिनो हायो अमा फिसिनो हायो आरो माइ आबादावबो होनाय हासारबो जायो नोंथां। बेफोरबायदि खालामोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो बेसर आबाद मावनायजों लोगोसे जोंहा गोबां आबादावबो मुलाम्फा जायो आरो गावबो मुलाम्फा जायो नोंथां बेनिखायनो दा नोंथां आंनि आबादनि बुंनांगौआ बेखिनि जानोसै नोंथां। ओ नोंथांजों उनाव फिन ओ लोगो मोननो सावरायफिननो हागोन होननानै आसा खालामबाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।